औ खोनादोंना लोगो औ
ओ ओ ओमबा टपिकखो ओ मे से जों बोथोरनि मैगं-थाइगंनि सायाव रायलायनोसै ना? आ ओ मेसें बोथोराव ओ जेनेबा जों आबादखौहाय ओ मोननै बोथोराव मावनाय जायो नालाय दैज्लां आरो मेसें ओमफ्राय ओ मेसें बोथोरावहाय जोंहा ओ लाइ, लाफा, खबि, दुन दिया ओ बेबायदिनो गोबां आबाद मावनाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो ओ नोंसोरनियावबो बेफोरबायदि आबाद मावो नामा?
जोंना मेसें बोथोराव आ बाद मावनाय होनोबा माने एखे खौनो होनना बुंजायो। नङा होमबा माने बोथोरा जोंना गासिना बे खेयानो जायो नालाय। दैज्लां बो थोराव' मावनो हानायखौ मेसें बोथोराव मावनो हाया आरो मेसें बोथोराव मावनो हानाय खौ दैज्ला
अ अ
जोंनाबो दा समाव बिदिनो लाइ गायो ओ लाइ ओमफ्राय बिदिनो सोरबा सोरबा बानलु गायो।
अ
खुमब्रा बायदिसि दा आरो जो-जिंखा बेफोर बेफोरखौ गायनायनि सम जाबाय आरो ओमफ्राय थाफोरखौ गायहो होलाङो। सै सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा माने फाननाय फाननो हानाय बिदियानो जाबाय आरो। रो जोंनिथिंजाय।
ओमफ्राय जों थिंजाय सेरावनो बाजारबो जायो नालाय बेवहाय सनिबार बाजार नाव बुङो आरो जोंना। जोंना बेवहाय गोजान गोजाननिफ्राय बिदिनो माने मुलि होनाय बै गं बेफोरखौ बांसिन मोनो आरो दा समाव माने गोदान नालाय ओमफ्राय बेवहाय माने
ओ
मोजाङै बायना जा-जाजाथावा
अ अ औ ओरैनो नोंसोरनिया ओ बे ओ बायनाय मुुलि मा मुलिफोरनि अनगायै गुबुन न'आवनो बानायनाय हासारफोरखौ बाहाया नामा?
जोंना ओ जोंनियाथ' जेनेबा जोंनि एरियायाव बिदि मैगं गायो होनबाबो एसेबां माने गाया आरो। ओमफ्राय गासिबो गाया आरो गामिनि
ओ
माने जोंनि हाया बेबायदि हासार गोनां हा नङा ओंखायनो बांद्राय जाया माने जोंनाव ओमफ्राय जोंनिफ्राय एसे जानगाराव माने हारसा मा सि दङ आरो बि सोर गायो माने बिसोरो मैगंखौ बिराद थाबनो दिहुननो सेस था खालामो आरो बेवहाय माने मुलि होयो बिसोर ओ मुलि होनानै बिदिनो मा थाबनो देरो आरो बिसनिया मैगंफोरा ओमफ्राय बेखौनो फानना-फाननो लाबोयो।
ओ
बेवखौनो बायना जानांगौ जायो मालाबा। मालाबा बायना जाजाथावा आरो। ओरै बायदि माने मुलिया मोनाम गायो आरो। मैगं होनाय बेबायदि आरो जोंनिथिंजाय।
अ जोंनियाथ' ओ गामि माने इफोरबायदिनो ओ मैगं थाइगं उनु गाय गायनानै जाखायो नालाय। ओ बिखायनो माने इफोरबायदि मुलि हारि बाहाया आरो ओरैनो ओ न'आवनो बानायनाय गोबोर हासार इखोनो बांसिन बाहायो। माने ओ बिफोरखो सुबुङा जायोबा माने जेबो देहानि खहा जाया नालाय ओ बिखायनो न'आव नों बानायनाय गोबोर हासार। नो होनाय जायो ओरैनोथ' ओ जों जोंहा जोंहाबो न'आवनो ओ न'आव जानो आन्थायै गायनाय जायो आरो बारा बांद्राय इदि फाननो थाखाय गाया ओरैनो ओ मेसेंङावहाय जोङो ओ ाइ लाफा दुन्दिया फोयो कबि ओ बानलु इफोरबायदि गायो आरो ओ बिदिनो नोंसाब बो गायो नाम औ
जोंङाबो न'आव गायो बिदिनो । लाइ गायो मालाबा ओमफ्राय नो मेसे मेसेंङावआलाय जोंना बेसर बिदि बायदिसिना बेफ गायदोंमोन आरो फ्राय जादोंमोन। बो मोजाङैनो होनबाबो मुलि इसे इनै होनांग गौ जाथ थारमाने मुलै होआबा माने मोजां जाया आरो बेसरा बा माबाफोरा जोंथिं जाय मैगं थाइगंफोरा ओंखाय बेफोरखौबो होनांगौ जायो एसे एनै भिटामिन मुलि बेफोरखौ होनांगौ जायो आरो ओमफाय बिदिब फानजाथावनाय मैगं एसेबां गाया माने
अ अ फाथो उनु फोयोना फोआ माने?
फाथोबो जोंनिथिंजाय फोयो। फोनाया होमबाबो दा समाव फाथो जायो नालाय दा समाव बांसिन जोंथिं बेबायदि फाथोनि थाखाय एकस जागा गैया आरो बेवहायनो माइम माइबो गायनांगौज
औ अ ओरैनो।
गारनानै माइखौनो गायो आरो औ जानो आनथाल फोनाय जायो बिदि। बेनो आरो जों थिंजाय दानि दिनाव बिदि फाथैबो मोनो। फाथोबो मोननो थांला जोंथिंजाय बहुद खम नांगौब्ला बायनासो लायनांगौ बायदि जायो आरो
औ औ उम
उम नोंसिनथिंजाय बेफोरबायदि गोबां दंसोगारो खोमा माने नोंसिनथि हायाबो एसे
अ अ अ अ जोंनिथिंजाय बेफोरबायदिनो ओ मैगं थाइगंनो गायो आरो गायनाया ओमफ्राय ओ फाथोफोरखौबो ओ सोरबा सोरबा माने ओ ओरै दब्लायसे गाहाम ओरै गायो। फैयो आरो ओ बिथ आरो फाथोआ एम बिजौ सिसना होबा आरो बांद्राय बाहा बारायखायो नालाय ओंखायनो गोबां बुरजा जायो आरो ओ सोरबा सोरबा बे फाथोखौ फाथो गोरलैयावनो फुनानैबो फानो ओमफ्राय सोरबा ओ बे नाद नारजि बानायनो थाखाय ओ फाथो बिलाइखौ खानानै फोरानो फोराननानै माने एखौ ओ उनावहाय माने थिनानै दोननो दोनो आरो उनाव जानो थाखाय आरो मालाबाथ बे कासकर्मफोराव ओ नांगौ जायो नालाय नारजि अरगानाय एफोरबायदि ओंखायनो मोनो आरो जोंनिया ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा बुरजा गायनायफोराथ बे फाथो बिफांनिफ्राय ओ दुरुं बानायोना ओ बेफोरखौ बानायनो थाखायबो गायो आरो बिदि उम
नोंसिनिया मोजाङानो ओ बिदिब्ला मा होनना बुङो जों थिंजाय दाना फाथोखौनो मोननो थाङा ओमफाय जोंथिं थिंजाय बाजारफ्रावबो बेफोरबायदि फाथो एफ इसेबां फाननाय नुवा आरो बे जायगायाव जोंना बांसिन लाय लाफ खम मोननो थाङो आरो बेनि बाद बे एसेबां इदि
ओ बेफोरबायदि ओ गोथां मैगंफोरखौथ' जोंनिखिं मोनो मोननाया दा दा ओंखारनाया एसे गोबाव जाबाय नालाय एनिफ्राय दा गोबां ओंखारो आरो बिदिनो बाजारफोराव खमावनो मोनोओ सोरबा सोरबा ओ दसथाखोनो मुथाथाम मुथाब्रैबो होनाय जाबाय आरो दा गोबां ओंखारो बांसिनानो ओ निजा निजा न'आव जानो थाफोखायोना ओंखायनो बांद्राय इदि बायनायबो मा सि गैला आरो
हम
फाद इदिनो फाथोखौबो फैयो ओमफ्राय ओ बे ओ माब म मैथा गोखै मैथा गोखै खौ फोनाय जायो आरो एदिनो
बे बिनि बाद दै आरो माबाफोर मैगं ओंखार बावो नामा नोंसिथिंजाय माने गोबां बिबांनि
जोंनि दैज्लां बोथोराव ओ बे ओ उदासिया थाखाया औमफ्राय भिन्दि थाइसुम ओ जोगोनार ओमफ्राय नैबे ओ जिंखा इफोर थायो आरो माने दा जोंनिया ओ दैज्लां बोथोरावबो बेफोर आबाद खौबो मावनाय जायो
मोजाङानो माने दानि दिनाव गाव गाव न'ख नखरावनो गायनानै जानां गौ माने मैगंफोरखौ होमब्लाना माने बांसिन मोजां आरो मानोना बायनाय मैगंफोरखौ फोथायजाया आरो
ओ बायनाय ओम बायनाय मैगंफोरा आरो गोबां मलुलि बिबारि ओ बाहायनाय थायो नालाय बेखायनो जाथाव जाया बाय
उम बेफोरखौ लाबोब्लाबो रो मोजांङै सुनानै नंङाबा मोजानङै दै गुदुंफोराव एसे सोमना दोननानै बिदि साफा खालामनासो जानांगौ जायो आरो नंङाब्ला माने देहानि थाखाय खहा गोनां होननानै बुंजायो आरो । बा मुलि होना औ ।
ओ ।
खौ जाबाय थायोबा मैगंफोरखौ
अ ।
दा होमबा नोंसिनिथिजाय गोबां बि बिबो बेफोरबायदि आरो था थालिर थालिर बिफां दारा थालिर बिफांबो गायो मानसिफ्रा ।
औ औ थालिर बिफां । अ । बिदिनो जेननाखिं ओ थालिर बिफांबो गायो ओमफ्राय ओ बांसिनानो सोरबा सोरनियाबाथ' गय ओ गय बिफां ओरै माने बिदि बागान दोंङो नालेंखल बागान ओमफ्राय खुसेर रुनु गायो माने बिनिफ्राय आरो बे सोमलि थाया? बे समनि थाखोबो गोबां गायो आरो जोंनिथिंजाय आरो जोंनि साहाथिं बांसिन गायनाय जायो सोमलि थानि आबादखौनो मावखानाय जायो माने ।
औ। सोमलि था होनबाथ आं दासिम मोनजायया गोबावथार जाबाय जेब्ला जों उन दै उन्दैमोन होनबासो जोंनो माने आबैमोना बि इबा नै लाना फैयोमोन आरो अ बिनिफ्राय लाबाबाबो मिथिया खिन्थु जोंथिंजाय बिदि सोमलि था होननायखौनो माने नुस्रा खालार माने मोन नोन थांला बाजारफ्राव खौ मोननो थाङा माने जों
ओ जोंनिखिं इफोर माने एभेलेबेल आरो मोनो गोबां।
जोंथिं हाया खालि माइ गायनायनि बिदिल जाबाय आ
अ।
ओमफ्राय जायफोरा मैगं गायो बिसोर ननि सेराव जि इस से हा थायो बे फोराव माने मैगं फोरखौ गायो आरो बिदिब बांद्राय गाया आरो बिदि मैगं गायनो थाखायबो माने गोजौ हा नांगौ जोंनो नङाब्ला जोंना दैैया फैनानै लोम सावजोबो नालाय दैज्लां सिमथा हैया माने मैगंफोराबो जाहैया नालाय दैज्लांसिम आलासे बेवहाय एस से उसु-उसुबिदा जायो आरो। बेनि थाखायनो बेफ मैगंखौ मोननो थांङा जों थिंजाय।
अ। ओ जोंनिथिंजायबो जायो जानाय इफेटनि दै माने अखा हाब्लानो दै बुजा जायो नालाय खायनो। ओ मैगंफोर गायोबा जोथोनबोला फानांगोना ओंखाय ओज गोबां खस्थबो जायो आरो ओ बिन्दिखौबो लेसरा ओमफाय बिफोर माने दै लोमबा सोरमि लांना थैयोना ओ बिनि थाखायनो एसे हा गोजौ थिखांनानै माने दिब थिखां थिखांसो गायनांगौ जायो आरो। बिदिनो गोथौ जायगा फोरावहाय।
गोथु जायगाया बिराद खस्थ' जायोलि बयनाबो माने दै थिखांनायाव बो फैसा खरसा थांङो आरसिंगालि मै गंनि बायदिसि ना जेनेबा गायनो थाखाय लाब होननायाव फैसा बायनानै लाबोनांगौ जायो नङा होमबा जाहगायनो थाखाय जावायनो थाखाय
औ
बेबायदिबो खरसा थाङो आरो ओमफाय बे फोरनि थाखाय बा आरो फाननानै जुदि एसे एनै खामायाबा लस जायो आरो
गोबां मुलाम्फाबो जायो बेफोरबायदिनो गायनो हाबा आरो खस्थब्लाबो ओ न'फोराव ओ मोनसे जानायनि अनगायैबो माने फाननानै रां रुफाफोरनि मुददबो मोनो बिदिनो गोबां मोजां आरो
जानो मोजांखोनो होनजायो आबाद मावनो हायोब्ला मोजाङानो आरो माने बो बायनानै जायो नालाय गोबाङानो आरो जाय फोर बायना जाग्रा मानसि गोबाङानो टाउनाव थायो दाना
औ
वन थाग्रा मानसि बायनासो जाखायो नालाय ओंखायनो जोंनि फार्मारफोरा माने मोजाङै दिहुनो बा थाय खेथि खालामबोबाथाय मुलाम्फा जागोन आरो गोदोनि बायदि नंला माने गोदोसो बायना जायामोन मानसिफोरा न'न'वावनो बानायनो जायोमोन दाथ' गोबाङानो बायना जायो आरो जायफोरबा सारभिस मावो जब मावो बिसोरथ' आरो जायानो जेबो बिसोर बायनासो जाखायो नालाय ओंखायनो आबादाबो मोजाङानो।
ओ टाउन फोरावथ' आरो ओ जोंनिथिं बाय निफ्रायनो गोबां लाङो बे हाग्रानि थास'आ थास' गोसोमा बेफोरनि बेफोर खौबो लाङो। दा गोबां बायख' बायख' इदिनो लांनाय नु नुनो मोनो आरो। ओ सोरबा सोरबा थ'ओ मुलि होनाय मानि इदि फानहर माने था-थाब थाब देरनायनि मुलि होयोना। इदिनो लाङो।
बिदि थ' फाननांगौ गायनां गौ होमबासो जोंना माने न'खरा एसे मोजां जागोन आरो।
औ औ
होमबा जों दोन्थ'लायनोसै खोमा ना लोगो दोनजासिगोन।